औ गोजान बेलासि सम नोंथां औ नोंथाङा दाहाय फ्रि ना औ नों नोंथांजों फंनैसो सोंथिनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन नामा नोंथां
औ नोंथा सावरायजागोन
नोंथाङा जों जा जोंनि गामियारि ओनसोलाव आबाद मावनाय बे आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथा औ जों गामियाव बे ओनसोलाव जोङो बांसिनानो माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनो नोंथां अ दा याव बे माइ आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि जा थांना थानायनि जा आरो बे आदबखौ दिहुनना लायो जों सुबुं माहारिया
औ नंगौ
जों माइ आबादखौ बुङोब्ला जोङो गुबैयै दैज्लां बोथोरखौल बे माइ आबाद जायो नोंथां
औ नंगौ
दुुब्लि फोथाराव माइ - माइ आबाद गायनो जों गिबियावनो दुब्लि फोथारखौ ट्रेक्टरफोरजों बा गोदो गोदायफ्राय सोलिबोनाय नांगोल जंगाल बेफोरबायदि जों हालेवना लाग्रो बेवहाय जोङो नांगौ एबानि दै होनानै बे दुब्लिनि हाखौ जों ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै गुरै खालामना लायो हाब्रु बायदि आरो बेयाव जोङो गिबियावनो फोना दोननाय खैथिया जा बे खैथियाखौ जोङो फुना लाबोनानै बे जों जा हालेवनाय हा बेयाव जों बे दुब्लिबारियाव बे माइ आबादखौ माइखौ जोङो गायो
औ
माइ गायनाय बे माइ गायनाय समाव गोबां बायदि- बायदि
गोबां माइ जोसा माइ आसु माइ माइसालि माइ बेबायदिनो गोबां माइ आबाद मावनाय नुनो मोनो जेराव जोंनि गोबां गामियारि ओनसोल ओनसोलनि सुबुंफोरा बे माइ आबाद मावनायाव जोबोद बे बोथोराव मुखुब जानानै थायो
औ
जेराव गोबां बे माइ गायनानैनो जों गामियारि सुबुंफोरा बेबायदि आबाद मावनायनि जोङो गोबां बिगा बिगा गायनानै बिसोरो गावनि जिउखौबो बेबायदि थांना थायलामा लामायाव लांनो हायो गोजौ थाखोसिम दा बे माइ गायनायाव जोंहा बेबायदिनो माइ गायनानै बेखौ हानाय मालाब बे गोबां बेवहाय प्रसेस खालामामनानै थायो जोंहा खान्थि बिखान्थि जेराव जोङो जिबिायाव माइखौ गायना दोननानै बेनि उनाव जोङो एम्फौफोर जानो हायि बायदिबा
औ
ओ माइ फिथाइफोरा उनाव देरनानै मोजां जानाय गदैफोराव बायदिसिना रासायनारि हासार होनाय जायो नुनो मोनो जोङो।
औ
औ दा बे बेबायदि माइखौ जोङो माने मोननायसिमहालागै बेबायदिनो जोङो गोबां जोथोन लानांगौ जायो जेराव बायदिसिना एम्फौ एनला दामखौ रैखा मोननो थाखाय जोङो बायदिसिना जोङो न'नि हासारजों लोगोसे बायनाय बायदिसिना हासारफोरखौ मुलिफोरखौ जोङो सम बायदिनो होबाय थायो बेयाव माइयाव जाहाथे बेयो
देरनानै जाहाथे बे सोमनायनिफ्राय मोजां फिथाइ ओंखारनायलागै बेवहाय गोबां जोङो मुलि होनायखौ नुनो मोनो जेराव एम्फौफोरनिफ्राय रैखा खालामना लाखिनो थाखाय बेफोराव माने फिथाइफोरखौ उननि समाव बे फिथायाइया जाहैबाय गाज्रि जाहैबाय
औ नंगौ
औ दा बेवहाय जोङो बेबायदिनो माइ आबादजों लोगोसे जोङो बायदि बायदि आबाद मावनाय जोंनि रायजोफोराव ओनसोलाव जेरै फाथो आबाद। साहा बागान बेबायदि आबाद बो माइ दा बिदिनो फाथो आफादखौबो जोङो न'खरावनो मावनायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो फाथो बायदि फाथोफोरखौ जोङो फोनानै दो जेराव हा मोनसे मोजां जायगायाव मोजां हालेवनानै बेवहाय गुरै हाखौ हायाव जोङो फाथो बायदि फोनानै नायखौ नुनो मोनो जेराव बेफोर एसे गोरलैनिफ्राय रोदोंनानै फिसा फिसा बिलाइ ओफानानै बेफोर गोबां बिफां बेवहाय जोनोम फुलि नुयो जेराव गोबां रोखोमनि गोबां फुलि जों नुनो मोनो रोजा रोजा बेवहाय बेफोरो फुलिफोरा देरनानै गोजौ गोजौ जायो जेराव जोङो फाथोनिफ्रायबो जोङो बायदिसिना गोबां खालामनो हायो जेराव बेफोरनि बिलाइखौ जानाय' जों लोगोसे ओंख्रि मैगं जानायजों लोगोसे बे फाथो बिफांनिफ्राय मोननाय जा खुन्दुं बा फा जा बेे बे बेेजेखौबो जोङो गोबां खामानियाव बाहायो। दा बे बे फाथो बिफाङाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जेराव गोबां सुबुंफोरनो जोङो बे फाथोजोंबो आबाद मावनानै गावनि जिउ नखरसंखौ संसारखौ सोलिनायखौ नुनो मोनो। दा बे फाथोजोंबो बेबायाददि गोबां खामानियाव फैयो जोंनियाव जेरै फाथो। बिलाइया जोंना माने मैगं गोरलैया बिलाइया मैगं जानायावबो जोङो बाहाय जायो जेराव आरो बेखौ बिलाइखौ हानानै गिदिर जायोब्ला बे बिलाइखौ फोराननानै बे जोङो नारजि बा जाय जायजों बर'नि जाग्रा ओंख्रि बेखौ जोङो बानायना दोननो हायो बे फाथोनिफ्रायनो दा बे फाथो बिफांखौबो जोङो बे जा बिफां ओंखारबोनाय बिफांखौबो जोङो गिदिराव गिदिर जायो। जेब्ला दानफायनानै बेनिफ्राय जोङो। आरो फाथोनिफ्राय ओ जि खुंदु बायदि जोङो दिहुनना लानो हायो जाय। जोङो गोबां खामानियाव दिरुन दिहुननो हायो। बे दिरुंजोंबो जोंङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो गोदो गोदायथ' जोंना बे फाथोनि दिरुंजोंनो साथि बायदिसिना जोङो लगायनाय नुनो मोनोमोन गोदोनि समाव। बेफोरबायदि गोबां खामानियाव बाहाय जायो आरो बे फाथो बिफाङाबो। थिगबायदिनो जोंहा साहा बागान आबादबो मावनायखौ जों नुनो मोनो गोबां। जों सुबुंखौनो जोंनि गोजौ ओनसोल जा। गोजौ जायगाफोराव साहा आबाद बांसिन मावनायखौ जों नुनो मोनो बे साहा आबादनि गेजेरजोंबो। औ बेबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथिथार जेराव। गोबां सुबुंफोरानो बे साहा आबाद मावनानै दं बायदिसिना। मावग्रा लाखिनानै बिसोरनि जिउखौबो नायफैनायखौ नुनो मोनो जोङो।
औ।
साहा आबादाबो जोंनि आसामनि थाखाय जोबोद मुंदांखा बे साहा आबादानि गेजेरफ्राय
साहा बिलाइ साहाफाद जायो बेखौ जोङो बे बिलाइखौ मोननो हायो।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो जोङो बेबायदि आसाम बा जोंनि गामि ओनसोलाव जुदि आबाद मावाखौ जोङो बा गुबुन जायगा रायजोफोराबो जों बेफोरबायदि दैथायहरनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदि जों जोंना माने थांना थानाय जिउ राहा लामाया माने गोरलै जानानै फैयो आरोना।
नंगौ।
औ नोंथांनिसिमबो आङो एसे बेफोरबायदि आबाद मावनायनि सोमोन्दै गुसुङैबाबो फोरमायानो थाखाय। आं नोंथांखौबो एसे खावलायबाय नोंथां।
नोंथाङा जाखिनि फोरमायलांबाय आबादनि बागै बे गासिबो थारैनो सैथो गोजाजोब। ओ दा नोंथाङा सानदों आबादनि बागै आबाद होनना बुङोब्ला। जोङो जोंनि गामियारि ओनसोलाव गासैखौबो बा जायनोखि आबाद मावो। बिसोर गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावो आरोना जेरै नोंथाङा होनलांबाय साहा आबाद माइ आबाद फाथो आबाद आरो बेजों लोगोसे जा मैगं थाइगंनि आबाद खौबो मावनो मावो आरोना। थिग बेबायदिनो मैगं थाइगंनि बागै एसे फोरमायनो सानदों आङो औ। जा मैगं थाइगंनि आबाद होनना बुङोब्ला आं जोगोनारनि बागै एसे फोरमायायो नोंथांखौ। दा जोगोनार होनना बुङोब्लाथ' जों मोनथिखागौ आरोना। जोंनि ओनसोलावहाय जोगोनार आदा माने थायहांबायानो आरोना दैज्लां बोथोरखाय। दा जोरोगोनारखौ जों गायनोब्ला गिबियावनो बेनि जा जोलै जोगोनारनि जोलै जा बेगर बेखौ जोङो हाथाइ गलानिफ्राय बा जोङो बे ओ जोगोनारखौ जाखांनानै दोननाय बेगरखौबो जोलै महरै बाहाय बाहायनो हायो आरो ना दोनथुमबोला। बे जो औ। बे जोगोनार जोलैखौ जोङो लाना फैनायनि उनाव। जोङो गिबियावनो जोंनो हा दखरसे नांग्रोगोन बे हाखौ जोङो खदालजों जावनानै बा नांगोलफोरजों एवनानै गुन्दै खामग्रोनांगोन। आरो जेब्ला गुन्दै जागोन बेखौ जोङो ओ जा गोबोर जोंनि जा मोखौनि गोबोर बेखौ जों हासार महर बाहायनानै बे हाजों गोरोबहांगोन आरोना मिलायनांगोन। आरो जेब्ला बियो गोरोबो गुन्दै खालामना गोरोबो अब्ला जों बेवहाय। जा जोगोनारनि जोलै बेखौबो जोङो ओ गायना बा थुना होनांगोन। बेनि उनावहाय जोङो सानफ्रोमबो एसे एसे दै होनानै। बेखौ दोननांगोन आरोना आरो जेब्ला बियो ओ जोगोनानै बिफाङा देरो अब्ला बेव जोङो सां होनांगोन आरोना नोंथां ओ औ जों जेब्ला सां होयो बेयो देरलांनो बा जों गोजौवहाय जौ लांनो खा सुबिधा मोनो बेनि उनावहाय खायफाया सां होयो आरो खायफाया ओैनो दोनो आरोना जायना खि ओरैनो जोंनो बेयो माने ओ सिङ सिङावहाय जिगाब जिथुनाखि जोङो माइ आबाद मावनायनि उनाव जि बे जिगाबखौ जोङो सिङाव बना होनांगोन जाहाथे थे ओ जाहा जोगोनारा जोंनि हायाव नांनानै सेवनानै थाङा बेनि थाखायनो जोङो जोगोनारखौ ओ जिगाबखौ जोङो जोगोनारनि सिङाव बना होनांगोन। बेनिफ्राय बियो जेब्लानि मोनगोन बेखौ जोङो फालांगियाव बाहायनो हायो बा जों नआवबो जानो हायो आरो ना नोंथां। बे औ बेखौ जोङो फाननानै गावनि नखरखौबो सालायलांनो हायो। थिग बेबायदिनो जोंहा दं जा आलु आलुनि आबादाबो थिग बे बेफोरबायदियानो आलुखौ जोंङो गि बियावनो ओ गिबियावनो जा ओ आलु-आलुनि जोलै जोलै जोंङो नांग्रोगोन जोलैखौ जोंङो हाथाइनिफ्राय बा जों जोंङो नआवनो दोननानै ओ जा जोलै महरै बाहायनाय हायो आरोना ओ सिगांफोरनि आ आबाद मावखांनाय फोरखौबा जोंङो ओ हाथायनिफ्राय लाबोनानै गिबियावनो जोंङो हाखौ एवग्रो नांगोन बेखौबो हाखौ गुन्दै खालामनायनि उनाव गोजौ गोजौ खामनानै जा आलुनि जोलै बे खौ जोंङो हा सिङाव फबना होनांगोन आरो जेब्ला बेयो ओ बेखौ जोंङो गोबोर-गोबोर होनांगोन बेयावबो गोबोर होनायनि उनाव हासार महर जागोन। जेब्ला ओ आलुखौ जोंङो जेब्ला बे हाया रुइगोन एसे गुन्दै जागोन अब्ला जोंङो आलु खौ सिङाव फबना होनांगोन आरो ना नोंथां औ बेनि उनावहाय जेब्ला जोंङो एसे एसे एसे सानफ्रोमबो दै होनांगोन दै होखांनायनि उनाव ओ साननैसो सप्तासे सप्तानि उनाव एसे बिफाङा देरलांगोन आरो ओ हा सिंजा बे आलुनि बेदरा ओ बेरखां गोन आरो ना आलु महर मोनगोन बा देरलांगोन सिङावहाय हासिङावहाय बेखौ बेनि उनावहाय जों मास मोनसेबा मोननैनि उनाव आलुखौ ओ जा आलु बिफांखौ जों फुनानै बा आलु बुरनानै जोंङो बेखौ दिहुनन्नाय जायो आरोना नोंथां थिग बेबादियैनो जोंङो जोंनि गामियारि ओनसोलावहाय बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरनो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ जियानो जादोला नोंथांजों रायज्लायना जोबोद मोजां मोनबाय जोंना दानिया समाबो जोबलांबाय ओ आसा खालामो नोंथांजों आरो उनाव-उनफोरावबो बिदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां औ गोजोन्थों औ गोजोन्थों